हेल'।
हेल'।
औ खोनादोना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। बोरै दं नोंथाङा? औ बोरै नों
आ मोजाङैनो दं नोंथां। थाबाय नोंथां। दा नोंजों औ मोननैसो सावरायनो होनना आखायाव लाबाय। दैलि नोंथाङा माबाय सा थायो जायो गावनि लाइफ स्टाइलनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हायो।
औ फोरमायना होदो नोंथाङा होमबा।
औ ओरैनोथ' आङो दायो मोनसे हस्पितालाव नार्सिं स्टाफ हिसाबै जयेन जानानै दङ।
औ
आरो फ्राय बिदिनो सोलिगासिनो दायो डिउटि सोलिबाय थादों दिनै मरनिं डिउटिमोन दायो न' रुमाव दं। ओमफ्राय नोंथाङा मा खालामदों?
आंबो बिदिनो फुङाव सिखारनानै मावनांगौ हाबाफोरखौ मावो बिदिनो गोबां खामानि थायो आंना बांसिनानो आङो डिजिटेलनि खामानि मावो अनलाइननि।
औ
बेखौ मावनानै बिदिनो खामानिया जोबबाथाय बिदिनो ओंखाम जायो ओंखाम जानानै ओमफ्राय बिदिनो लोगोफोरजों दसे बेरायहैयो बेलासि समाव। समनिफ्राय फैनानै बिदिनो फ्रेस जानानै बाखि खामानिफोर मावो आद्रा थानायफोरखौ।
औ।
जेब्ला उन्दुयो दैलि रु। थिना बिनो आरो आंनिया। नोंथांनि आरो। नोंथांनिखौ फोरमाय
दिउटि थाबा दिउटि थाङो दिउटिनिफ्राय फैनानै बिदिनो। ओंखाम हारि जानायनि। फ्रेस जानानै रेस्ट लायो बि दि आरो सानफ्रोमबो बेनो
औ। औ।
मालाबा मरनिं मालाबा इभिनिं मालाबा नाइट। जायो।
औ।
नोंथाङा मा फिथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनो बिदि बिदिनो बाहेरनि बुस्थु माब्लाबा जानाय जायो बाहेरनि बुस्थु माब्लाबा जानाय जायो मम'स सावमिन।
औ नोंथांनि फेबारेट बाहेरनि बुस्थुआ मा फेभ्रेट बांसिन।
मायो।
नोंथांनि फेब्रेट बाहेरनि बुस्थुआ माया जाग्राया।
अ मम'।
औ‌।
नोंसांनि दैलि हबिया मा? औ नोंथांनि हबिखौ खोनथानो हागोन नामा?
आंनि हबियाथ' दैलि बिदिनो बेरायनाय। बेरायनानै मोजां मोनो आङो। नोंथांङालाय।
औ बिदिनो बायदिसिना आखाइनि हाबाफोर सोलोंनानै मोजां मोनो। माने। हेबनाय सुवइटार बानायनाय बेग बानायनाय बेफोरखौ बानायनानै गोदान गोदान। डिजाइनफोरखौ सोलोंनो आं मोजां मोनो।
औ सानफ्रोमबो नोंथाङा बेखौ मावो दा?
दसे दसे।
अ बेखौ बानायनानै नों नोंथाङा बेफारफोर खालामो नामा?
बेफारथ' खालामनाय जाया आङो गावनि थाखायसो बानायो।
अ निजा पार्सनेलनि थाखाय। औ। बेफोरखौ बानायनायाव नोंथाङा खरसा थाङोना थाङा।
खरसायाथ' थाङो दानि जुगाव बि गासिखौबोथ' बायनांगौ। जायोना अनलाइन खालामनानै लानाय जायो आं नांगौ बुस्थुफोरखौ।
औ नोंथांङा बिबारफोरबो बकि फोरबो बानायो नामा।
बेफोरखौथ' दायो बानायथ'वाखै।
औ उनाव बानायनो सानदों आरो। औ गोबां मानसियानो बिदि बानायग्रा जादोंना।
औ गोबां जोंफोरो बेफोरफोरखौ बानायनानैबो जोङो गाव गावनि माने थांना थानो थाखाय जों राहाखौ दिहुनन्नानै लानो हायो।
औ आरो ओरैनो थानाय समावबो बेखौ मावनो हायो।
औ।
उम
आखाइनि हाबा रोंनाया जों हिनजावफोरनि थाखाय मोजां।
अ औ
ओमफ्राय नोंथांनि गामिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंनि गामिनि सोमोन्दै बुंनोसै होनबा औ जोंनि गामिनि सोमोन्दै बुंनोसै होनबा जोंनि गामियाव दा गायखां गायनाय सोलिगासिनो सोरबा सोरबा गायखांबायबो बिदिनो जायफोरा गायखांदों औ जोंनिथिं थाबैनो गायखां खांङो ओ सोरनाबा सोरनाबा हाफोरा खम थायो ना बिसोर ना थाबैनो गायखाङो जायफोरना हा बुरजा दं बेफोरनो एसे लेट जायो आरो नोंथां मोननि एयावलाय?
जोंनि जाय एसे लेट जायो मानोना दैनि एसे आंखाल नालाय ओंखाय जुलाइ लास्ट फोरथिंहालागै गायनाय जायो।
औ नोंसा गायदोंना गायाखै?
औ। नेक्स्ट मा उइकआव गायगोननो गायो जोंफ्राबो गायो। बुरजा गाया। औ हालेवबाय। खोथियाया जायाखै
औ।
औ। ओरैनो माजों हालेवो?
औ। ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो बांसिनानो। औ टेक्टरानो हालेवनाय जायो बांस नानो। बिदिनो हेल्प ट्रेक्टरदोबो हालेवयो खायफाया आरो गोदोर हुनुमान ट्रेक्टर ना मा होनो बेजोंबो हालेवयो।
औ। मोसौजों हालेवनाय जाला आरो ना।
बांसिन खस खसाव जानाय खामानिखौसो मावो बांसिनानो। खस्थ' गैयै जायो। औ आरो गो गोबां टेक्न'लजियाफोरा दिहुनबायना गोबां खसावनो जानाय मेसिनफोर। बेनिखायनो
औ।
नोंथाङा मा मा ड्रेसखो गाननानै मोजां मोनो? ओरैनो लाइफ सटाइलनि बागै। ओरैनो थां बेरायनो थांनायफोराव?
बेरायनो थांनायफोरावथ' कुरटिफोर गाननाय जायो।
औ।
बिदि आरो।
औ आरो दख'नाफोरनि दामा बेसेबां आरो कुरथाफोरनि दामा बेसेबां लायो दा बेसेबांआव मोनगासिनो दं बेखौ फोरमायदों।
दख'नानि दामाथ' गोबां रोखोमनि दङ पासस'निफ्राय लानानै तिनस'निफ्राय लानानै दङ। नोङो बेसांनि गाननो? बिथिं हाजार लाखनिबो दङ।
औ दख'नाफोरनि नामफोरखौ एसे बुंना होनो हागोन नामा? मा-मा दखनाया ट्रेन्दिं सलिदो दा?
दायोथ' ब्रेन्डआसो सोलियोना। सोलिगासिनो दं बिबार मालानो ल फायनो। जुमखानो। बसुमतारि। बेफोर दं आरो।
औ बेफोरफोरखौ अनलाइनाव मोनोना।
औ अनलाइन औ अनलाइन मोनो दाना।
हायस्ट दख'नानि दामखौ नों मिथिगोन नामा बेसेबां आलासे थांना दं दा बयनिफ्राय दाम गोसासिन।
बेखौथ' आं बुंनो हाला।
लाखफोर लासे थानो हागौना।
लाक फोरहा लागे थायो औ। थायो दङ।
औ। नोंथाङा दाहाय मा खालामगासिनो दं?
ओं ओंख्रि संङो खान्थालनि बेगर खौ जिरगासिनो दङ।
औ दिनै मा मैगं जागोन
खान्थाल बेगर एव जिरगासिनो दङ। बेनिफ्राय मा नायनोसै मा ओं ख्रि संनाय जायो।
औ
नोंसिना जाखांबाय नामा
जोंना जाथ'वाखै जोंना एसे लेट जायो दसथाफोरावसो जानाय जायो। आरो आं संनाय जाया न'नि मानसिया सङो।
औ
औ बिदिनो सानफ्रामबो जायो आरो
उम-उम
नोंथांनिया नोंल' सङोना गुबुनाबो सङो
जोङो लोगोफोर दङ लोगोफोर सङो आंबो सङो बिदिनो सोलाय सो सोल' संनाय जायो।
नोंथाङा मा ओंख्रि बांसिन मोजां मोनो जानो सानफ्रोमबो?
सानफ्रोमबो माने दैलि जोंथ' आलु जानाय जायो बा आंनि ओंख्रिया मैखारि खारै ओंख्रि।
औ
खारै ओंख्रिखौ मोजां मोनो औ बिलाइ बायदिसिना बिलाइ लगायनानै जेरै सङो खारै होनानै बे
ओम नोंथाङा मा मा बेदर जायो?
ओम दाउ जायो अमा जायो ना जायो।
औ बांसिन मोजां मोननाय बेदरा मा?
अमाखौ मोजां मोनो।
औ
नोंथांनिखौ फोरमायनो हागोन नामा?
आंनाबो बयलार अमा बेनो आंनि फेबरेट। बेखौ जाना मोजां मोनो। दे होमबा नों थां नोंथांनि दैलि लाइफनि सोमोन्दै मिथिना जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ
दोनथ'नोसै होमबा नोंथां।
औ दे
औ दे